औ हेल' नोंथां नोंथां नोंथाङा दायो मा आ औ खोनादों नोंथां नै नोंथां ओरैनो दं औ औ औ
नोंथांजों मोनसे थपिकनि नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन
औ जोंना होमबा टपिकआ जादों ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायावहाय दानिफ्राय माबायदि सोलायबोखो सोलायबोदों गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलायबोनाय बेखौ फोरमायनानै होदो नोंथाङा एसे औ
औ गोदोनि समावथ' जेनेबा गाव गावनो बाहायनाय जि जोमफोरखौ गाव गावनि न'आवनो हिसाब हिसानाव दानाय जायो हिसान सालि लियाव जेनेबा दानानै लानाय जायोमोन।
औ
ओ हिसानसालि आव ओ जि दानो थाखाय गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जायो
औ औ
सानसालियाव जेनेबा साल खुन न्था नांगौ साल गान्दै, साल गनसा गराइ रासो ओ बेनि फ्राय बान गोजा नांगौ, गरखा नांगौ ओ ओ खायथा नांगौ जायो जेनथोर नांगौ जायो ओ दाङा नाथा सोरखि सोरखिया मोननै रोखोम थायो मोनसेया गिदिर आरो मोनसेया फिसा थायो आरोना नोंथां औ ओ बे मुवाफोरखौ जेनेबा माखासेखौ दंफांजों बानायनाय जायो आरो आरो माखासेखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना आरो ओ साल खुन्थाखौथ' जोङो ओ गय दंफांजोंनो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो जोङो जि जोम बरननो थाखाय गोदोनि समनिफ्रायनो जेनेबा गिबियाव ओ एम्फौ फिथोबनिफ्राय जेनेबा खुन्दुं बरननानै बे बे खु जिखौ दाननाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
ओ मानैसो सिखिरिफोरखौ जिस्रियाव बाहोनानै इन्जु
औ औ
एरिया बेरियाव बिदै दैनानै एम्फौ उजिजासिम बेहायनो दोननाय जायो जेब्ला एम्फौ उजियो अब्ला बे एम्फौखौ संग्राय एबा सान्द्रियाव जि होनानै इन्दि बिलाइ गो गोरगलै गोरलैखौ होनानै बे इन्दि बिलाइयाव होनाय जायो दोननाय जायो माने औ बेनिफ्राय बे एम्फौआ जेब्ला देरबाय थागोन अब्लानो बे एम्फौआ जेनेबा लाथा जानानै ओ थालिर बिलाइ गोरान बेफोरखौ जेनेबा दान्दायाव खानानै एम्फौ गोमोनखौ बेहाय बासथाब होनानै बासथाबना दोननानै बेयो बे एम्फौआ गावनि खुगाजोंनो जेनेबा बे बेबायायदि मोनसे फिथोब महरै लुनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
बेनिफ्राय बे फिथोबाव फिथोबा जेब्ला एसे समसिम गोबाव जागोन अब्ला फिथोबखौ जिरनाय जायो। बिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय जों दिरुं एबा खुन्दुं बरननो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ एम्फौ फिथोबखौहायो रुनानै लाग्रोनाय जायो ओ एम्फौ फिथोबखौ जोङो एम्फौ फिथोब गोजा जबो रुनाय जायो लोगोसेनो बे एम्फौ फिथोबनि गाबखौ गोमो खालार खालामनो थाखाय जोङो एसे खारदैबो होनाय जायो ओ बे खारदैखौ होयोब्ला जेनेबा एम्फौ फिथोबा थाबैनो रुयो आरोोना नोंथां
औ औ
बेनिफ्राय जोङो एम्फौ फिथोबखौ रुखांनायनि उनावहायो बेखौ सेवनो थाखाय जोङो दान मोनथाम मोनब्रैसोआ थालिरब्रेजों खोबनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बिनिफ्राय जोङो बे एम्फौ फिथोबा ओ एम्फौ फिथोबा गुरै जायोब्ला रुयोब्ला बेखौ जोङो ओ ओरैनो थानाय समफोरावहाय थावख्रियाव लुनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ बेनिफ्राय जोङो थावख्रिनिफ्राय लुनानै बेखौ ओ सोरखि फिसायाव जेनेबा बेखौ सानानै लाग्रोनाय जायो।
औ औ
जोङो बे सोरखि फिसायाव सानानै लानायनिफ्राय ओ बबिन बबिनाव फाननानै लानाय जायो। बे बबिनाव फाननायखौ जोङो सो जि सोंनाय समावहायो ओ सोंनाय जासिगोन बिनिफ्राय जोङो जि खायसिगोन नो खनसिगोन बेनिफ्राय आगर सुखांसिगोन बेनिफ्राय जोङो ओ साल साल खुन्थायाइाव दोननाय जासिगोनन आरोना बेनिफ्राय जोङो बेहाय गोबां मुवा बेसाद नांगौ जि दानायावथ' नोंथाङा मिथिखागौ ओ जेरै माखु नांगौ माखुआव खुन्दुंखौ थुन माबा मुस्रा सानो थाखाय मुस्रा नांगौ
औ औ
बेनिफ्राय जेनथोर नांगौ जायो बिब्दिनो जिफोरखौ दानाय जायोमोन आरोना नोंथां लोगोसेनो गोदोनि समनिफ्रायनो ओ खुन्दुंआव गाब गाहोनो थाखाय जोङो मिथिंगायाव मोननाय जेनेबा दंफां लाइफां ओ दंफांनि बिलाइ दंफांनि रो दा दंफांनि बिगुर दंफांनि ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार बिलायफोरनिफ्राय ओमफ्राय जोङो गाबखौ गाहोनो हायो आरोना नोंथां ओ बिब्दिनो जोङो थाइगिरनि ओ थाइगिरनि सिं बाहागोआव थानाय मा खान्था ओ थाइगिर मादाखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनोब्ला बेहाय ओ गोसोम गाब ओंखारो लोगोसेनो खान्थालनि मादाखौ जोङो दैयाव सोमोब्ला गोजा गाब जायो बिब्दिनो जोङो दैयावहाय खुन्दुंफोरखौ बैफोर मुवाफोरखौ होनानै गाब गाहोनाय जायोमोन आरोना नोंथां बिब्दिनो जोङो जि फोराव गोदोनि समनिफ्रायनो जेनेबा गाव गावनो न'खरावनो हिसान थाखानाय हिसाबै गाव गावनो नांगौ जानाय जिफोरखौथ' न'आवनो दानानै लानाय जायोमोन नालाय ओ बेखायनो बै जि दानायफोराव जेनेबा गाव गावनि फसन्द जानाय आगर गाव मोजां मोननाय माबायदिबा समायना नुगोन बैफोरखौ साननानै जेनेबा गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै ओ गाव गावनि बाहायनो थाखाय दानाय जि जोमफोराव बैफोर आगरफोरखौ एरनाय जायोमोन आरोना नोंथां।
जोंहा जि दानायाव जोंहा गोबां रोखोम गुबुन-गुबुन रोखोमनि दं आरोना नोंथां। गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरा गोदोनि ओंखाइनो जोंहा बर'फोरा माने ओ जिफोरखौ दानानै गानबोखायोमोन आरो ओ दानाय लुनाय जेरै गावसोरनि द- खना गामसा बायदि फोरखौ दानानै गानबोखायोमोन। आरो बर'फोरनियाव गोबां आ-आगर आखाइफोरबो दङमोन। आ जेरै होननानै बुङोब्ला उम दाउस्रि आगर, दाावराइ आगर ओ दिंखिया बिलाइ आरो ओ थाइगिर बिबार हाजो आ- गर बायदि फोरा दंखायोमोन आरो गोदोनि फ्रायनो आरो ओ दानि बेलायावबो जोङो गोबां आगरफोरखौ जोङो नुनो मोनबावबाय। आरो लोगोसे गोदोनि आरो दानियाव जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबोदों गोदो जोङो ओ गोदोयो जोङो इसानसो-इसान-इसानसालिफोरावहाय जोङो जिफोरखौ ओ बर' हिन्जावफ्रा दायोमोन ना- थाय दानि जुगावहाय जोङो बेफोरो दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया। मानो होननानै बुङोब्ला दानियावहाय जोङो‌ आ गोबां मेसिनजों दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै ओ जोंना गोबां ओ मिस- सिनजोंनो जोंहा गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंहा जि दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै। आरो लोगोसेैनो ओ मिस सिननि गेजेरजों दानाय ओ बायदि दख'ना गामसा गस्ला- जोमग्रा बायदिफोरखौ जोङो समायनासिन आखाइजों दानायनिफ्राय माने मेसिनजों दानायनिखौ जोङो समायनासिन नुनो मोनसै आरो। बेनि थाखायनो माने ओ मेसिनजों दानाय आ आर'नाइ गामसा दख'ना बायदिफोरखौ माने मानसिफ्रा गोबां ओ बायसोयो। बा ओ गावसोरनि पसायनायखौ बायना- लानसै आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा आ आ गुबुन गुबुन रोखोमनि दाग्राफोर दंबावो जेरै ओ इसानसालियाव दाग्रा गोबां रोखोमनि मेसिन ओंखारबाय ओ जेरै खुन्दुं थु नायावबो जोंहा गोबां मेचिन ओंखारबाय। आरो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ जेरै दानि बर'फोराहाय आ गाव गावनि जिफोरखौ दायालासिनो गुबुन हारिनि जिफोरखौसो दानायफोरखौसो जोङो नुनो मोनदों ओ जेरै अब्ला जोङो रांखावरि मोननो थाखाय गुबुन हारिनि जिफोरखौ जोङो दानै फाननाय जायो ओ जेरै ओ द फला गार' बायदि बायदिफोरनि ओ गाले बायदि बायदि रोखोमनि मेख्ला सादोर बायदि बायदिखौ जोङो दानानै आ फानहैयोमोन एबा ओ अर्दार खालामनानै अर्दार खालामहोयो बिसोर दानायावहाय बेखौ माने फानहैयोमोन आरो बिदि दानानै ओ बेनि थाखाय माने रांखावरियावहाय जोंहा नांगौ बायदि मोननो हायो आरो ओ गावनि नांगौ बायदि जानायखौ जोङो रांखावरि लानानै सुफुंनो हायो आरो ओ गोदोनि बायदि जोङो आ नुला ओ गोदो गोदाय मोनफ्रोमबो बर' न'खरफ्रावहाय जोङो जि दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दायो नुनो मोनलिया बेनि थाखायनो माने जोंहा गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो गोदोनि आरो दानियाव जोंहा बेफोरखौ जोङो ओ सोलायनाय जेरै होनोब्ला मेसिनजों दानाय आरो आ मेसिन दानायखौ गोबां फसायसै सुबुंफ्रा बेनि थाखाय सोलायनाय नुबोदों गोदोनिफ्रायनो नोंथांजों बेबायदि राय्लायनो मोननानै खोनादों ना नोंथां